औ नोंथां
खोयाखै नोंथां।
खोनादों नोंथां खोनादों।
अ मा खालामदों नोंथां?
दायो आं ओरैनो जिरायथ'ना दङ।
अ फुंनि जानाय आदारफ्रा जाखांबाय नोंथां।
जाबाय नोंथां जाबाय नोंथांनियालाय जादों ना जायाखै?
जाबाय नोंथां जाबाय मा मा मैगं मोनजाखो
मैगंया बिदिनो दिंखिया ओमफ्राय दालि
अ गायनाय फुनायफ्रालाय जोबनो जोबाखै नोंथां।
गायनाय फुनाया न'निया जोब्बाय
अ बोथोरफ्रालाय बोरै सोलिनानै दं नोंथां
बोथोरा बिदिनो थाग थिगैनो सोलिना दंथ'यो नोंथां।
औ औ नोंथां नोंथाङा फ्रि दंना गैया दालाय
दायो फ्रि
औ नोंथां होनोमबा नोंनाव मोनसे टपिक लानानैसो फैदोंमोन नोंथाङा आंनो खिन्थाहरनो हागोना हाया।
हागोन नोंथां।
अ होमबा नोंथाङा आंनो सोलोंथाइनि बागै दसे सान्दिसे स्नि मिनिट दाइन मिनिटसो सम आंनो फोरमायहरनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
अ दे होनबा फोरमावरनायसै नोंथां आं खोनासंगासिनो
सोलोंथाइ माने
सासे मानसिया गावनि जिउआव गाव जोनोम जानायनिफ्राय लानानै थैजासिम जिसे गोबां गुन आरजिनानै लानो हायो बेखौनो जोङो सोलोंथाइ होनना बुंनाय जायो दा बे सोलोंथाइखौ गोबां मानसिनो नांगौ जायो सोलोंथाइया जाहैबाय मोननै टाइपनि जायो मोनसेया जाबाय सोलोंथाइ आरो मोजां सों दा गाज्रि सोलोंथाइखौ लायोबा बेखौनो मिथिगोन। बे जे गाज्रि जालांगोन। आरो मोजां सोलोंथाइखौ लायोबा गावनि थाखायबो मोजां जागोन आरो समाजनि थाखायबो मोजां जागोन खोनादों नोंथां
औ नोंथां खोनादों
दा बिदिनो सोलोंथाइखौ जोंनो साफ्रोमबो सुबुंनि जिउआव गोनांथि जायो माने थांनानै थानो राहा खालामनो थाखाय गावबागाव एम जि थांखि बेखौ सहैनो थाखाय सोलोंथाइखौ मानथिनो गोनां जायो
औ नोंथां खोनागासिनो दे बुंलाय
ए
बिया
सोलोंथाइ
सोलोंथाइ माने गावनि जिउखौ मोनसे आनजाद नायनो सिस्टेम बियो सोलोंथायाइ
औ नोंथां
द गावनि जिउआव मोजां थांखि लादों ना गाज्रि थांखि लादों बेखौहाय माने बे सुबुङा बे थांखिसिम सहैनो थाखाय बे थां सोलोंथाइखौ
औ औ औ
दा
जाबाय जाबाय आं
सोलोंथाइ गैयाब्ला माने मानसिनि जिउआ माने खाना बायदि सिस्टेम जायो आरो
औ नोंथां
दे
सोलोंथाइजों माने मानसिया गिदिर थांखि लानानै गाव जौगानायजों लोगोसे समाजाव नाम खामायनायजों लोगोसे माने समाजखौ जौगाहोनो हायो आरो बे मानसिया समाजावबो नाम मोननानै माने गेदेमा सुबुंनि मुं लाखिनो हायो
औ
दा
ह बि
सोलोंथाइखौ जाबाय साफ्रोमबो सुबुङा आरजिनानै लानाया जोबोद गोनांथि
दा दानि जुगाव सोलोंथाइखौ सुबुंफ गोबाङानो गारबाय होनजासै मानोना बिसोरो माने गावबा गाव रांखावरि खामायनाय बेफोराव बाहागो लाजोब्बाय सोलोंथाइनि फारसे गुबुन गियान होनो माने गियान गैला जायखौ माने जों दायो दावगा होनांगौ आरो
औ नोंथां
दा नोंथाङाबो फंनै
खोनादोंना नोंथां
जागोन दे होमबा नोंथां नोंनो फंनैसो फोरमायफिनोसै नांगौ नांगौ बाथ्राखौथ अ नोंथांखौ आं नोंथांसिम फोरमायहरफिननो नाजानोसै
औ
सोलोंथाइया जाहैबाय जोंनि साफ्रोमबो हारिनिनो मोनसे गोनां एखुथायै जोंनि जोनोम जानायनिफ्राय थोजासिम सोलोंबाय सोलोंबाय थानांगौ माने सोलोंनायाथ थैजासिम जोबनानै थाङा नालाय सोलोंनाया जाहैबाय सोलोंथाइआजाहैबाय जोंनि साफ्रोमनिबो जिउआव गोनां जानाय गोनां जानाय नोंनि थांखिफोरखौ जाफुंहोनायाव जाफुंहोनायाव हेफाजाब होयो आरो जाय सोलोंथाइ लाया एबा सोलोंथाइाथ गोबां रोखोमनि दङ सोलोंथाइया जोबनानै थाङा जेरै गेलेनाय सोलोंथाइ लेखा फरा सोलोंथाइ आरो गोबाङैनो बिदिनो दङ आरो माखासे लोगोसे सोलोंथायाइयावबो गाज्रि सोलोंथाइ दङ जेरै गारि सोलोंथाइफोरखौथ बुंनो थाङोब्ला बेखौ बुंनानै लाबानो गैया होनजायो होमबाबो फंनैसोबाबो बुंनो नाजानि गारि सोलों जाहैबाय जोंनि बे साफ्रोमनिबो जिउआवहाय जाय सुबङा जाय सुबुङा सासे लोगोजों एबा सासे
मो मिलायै एबा स सोलोंथायाइावहाय नोङो गुबुन गुबुन गाज्रि लामाजों आवग्रिलांङो एबा लामाजों गुबुन फारसे लामाजों दावबायलाङो बेखौनो गारि सनद्राय बुङो गारि सोमद्रायखौथ मा बुंनो बे थ बुंनानैबो बुंनायआानो साबसिन जेनेबा जों मोजां सोलोंथायखौ रायलायगोन मोजां सोलोंथाइ जाहैबाय जोंनि साफ फ्रामनिबो जिउआव गोनां जानाय मोनसे एखुथा रोखोमनि मोनसे सोलोंथाइ जाय सोलोंथाइजों जोङो साफ्रोमबो सुबुंफ्रानो साफा साफा गेदेर गेदेर गोलाव सुबुं एबा बुजिनो हानाय गोहो गोनां सुबुं जाहैयो जाय जाय सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोंनि थांना थानायाव जाय सोलोंथाइया हेफाजाब होयो एबा जाय सोलोंथाइ खौ लानानै जोङो सासे गेदेर सुबुं जाहैयो बे सुबुंखौनो बे सुबुङासो मोनसे सासे सोलोंथाइनि सोलोंथाइनि एबा सोलोंथाइ लादों होननानै बयजोंबो नाम मोनो सोलोंथायाइया जाहैबाय जोंनि जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम बे जोबनानै थाङा सोलोंथाइया जोंनि मोनफ्रोम जिउआवनो मोनसे मोनसेबा मोनसे मोनफा मोनफायै थांबायानो थायो सोलोंथाइनि बागै
बे बेफोरनो आरो सोलोंथायया जाहैबाय जोंनि जोंनि संसाराव एबा जोंनि संसार एबा गुबुन गुबुन हारि एबा जोंनि हारि बर' हारि एबा गुबुन फोलेरनि हारिफोर गासैबो सोलोंनानै लाखायो सोलोंथाइया जोंनि बर हारिनि गाव बर हारि एबा गुबुन हारिफोरनि मोनफा मोनफा राव एबा सोदोबजों बो लिरजानाय जेरै बर' एसामिस हिन्दी इंलिस बायदिफोरजोंहाय लिरजानाय सोलोंथाइया जाहैबाय जोंनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रानो लाखायो एबा उन्दैनिफ्रायनो बयबो बिमा बिफा बिमा बिफाफोरा गावनि फिसाजलाफोरखौ फिसााजलाफोरखौहाय मटिभेसन होबाय थायो एबा थिनबाय थायो थिनथाबबाय थायो नाजा नाजा सोलों मोजाङै नाजा होमबासो देनांहाय देरबा जोङो गिदिर गोलाव सुबुं जाहैनो हायो सोलोंथाइया बर' हारिनि बर' हारिनि मोनसे मोनसे गाहाय एबा गुबुन हारियनि बयनिबो हारिनिबो मोनसे गाहाय गाहायानो होनजायो एबा जोंनि सोलोंथाइ लानाय एबा सोलोंथाइ लानाय समावहाय जोङो लानाय सुबुं सुबुं हारि एबा सुबुंफोरनि एबा बयनिसिमबो सोलोंथाइखौ जों लानो हायो जाय सोलोंथाइनि अनगायै जोङो गोबां सोलोंथाइफोर बेलेग बेलेग सोलोंथाइफोरखौबो लानो हायो सोलोंथाइनि बागै सोलोंथाइ लानानै जोङो गेदेर गोलाव जाहैनो हायो मान लानो हायो मान मोनो बे सोलोंथाइखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो गेदेर गोलाव एबा फोरोंगुरुफोरनिफ्राय जोङो मान लायै लायै जोङो दिनैसिम सोलोंबोगासिनो दं सोलोंनाया थैनो थैजासिम सोलोंबायानो थानांगौ आरो सोलोंलांबाय थानांगौ सोलोंलांबाय थानांगौ सोलोंलांबाय थानांगौ आरो
औ
सोलोंथाया जोंनि खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
अ सोलोंथाइया जोंनि सोलोंथाइया जोंनि बयनिख्रुइ गोनांसिन थांनानै थानायाव बयनिख्रुइ गोनांसिन गोनांसिन होननानै साननानै लाजायो मानोना सोलोंथाइ गैयाबा जों बयबो खस्थ'यै खस्थ'यै खस्थ' गोनां लामाजों जोङो थांनो गोनां जायो जाय लामायावहाय जोङो गोबां खैफोद आफोदबो मोनलांनो हायो नाथाय सोलोंथायाब्ला जोङो गोरलै गोरलै जायगा सुगिय गोनां जायगाजोंहाय जोङो थाबलांनो हायो मोजां लामाजों जों आवग्रिलांनो हायो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो बेबायदि लामाखौहाय जों जेब्लबो मोना सोलोंथाइनि अनगायैबो जोङो गोबां सोलोंथाइ लानो हायो जेरै गेलेमु गेलेनाय बायदि बायदि आरो गेलेमु गेलेनायफोरजोंबो जोङो गोबां सोलोंथाइ गिदिर गिदिर सोलोंथाइ लानो हायो मानो होनब्ला जों सोलोंथाइयाबो गेले गेलेमु सोलोंथाइयाबो जोंनि थाखाय थांना थानायनि थाखाय बिराद गोनां
औ औ खोनादों नोंथां
होमबा नोंथां जोंना समाबो जानानै थांबाय दोन्थ'लायनोसै नामा औ नोंथांजों रायल्लायनानै आङो सोलोंथाइनि बागै मिथिनानै गोजोननाय मोनदों दे होमबालाय नोंथां
औ जागोन नोंथां